नोंथाङा
ओं खोनादों खोनादों।
औ जोङो फोरबोफोरनि सायाव एसे सावरायनि नामा?
अ सावराय जायो नोंथां।
औ औ औ जोंनिया गिदिरसिन देरसिन फोरबो होननानै बुङोबा जोंना बैसागोखोनो होननांगोन।
नंग' नंग'
औ बैसागोनि सानसे सिगां जोंनिया मो मोसौ बैसागो जाग्रोयो औ बेयाव जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो। बेबायदिनो जोंनियावहाय मोसौ थुखैनो थाखाय गोबां मुवाफोर नांगौ जायो जेरैहाय लाव फान्थाव, हालदि, बाब्रिखब आरो दिगिलिथि बेफोरखौ जोंनिया सानसे सिगांनो बुथुमनानै लाखायो आरो आनिफ्राय ब्ला मोसौ थुखैगोन हेलाबा फुङावनो सिखारनानै बेफोरखौहाय हायो आरो हानानैहाय औ मोसौनाव फाख्रा फाख्रि फोनो नालाय बेखौहाय जोंनिया हांगार लायो हांगार गैयाबाथाय जिगाबखौ सावनानै हांगार बानायो आरो बेबायदि नङाबाबो साराय नङाबा बे थौ फोरनिफ्राय जोङो बे हांगारखौ हुलुयो हुलुनानै थाव गुबैखौ बेयाव होयो बेनि अनगायैबो ओ लाव बिलाइ लाव बिलाइखौ देफ्लेनानै बेनि बिदैखौ बेयावहाय थेबनानै होनाय जायो हांगाराव
नंगौ
बिदिनो थालिरनि दनायाव लगायनानै मोसौनाव फाख्रा फाख्रि फोननाय जायो हैैखालि मोसौ बेबायदिनो बे हानाय मुवाफोरखौ लानानै ओ फोथारसिम बा दैमाफोरसिम लाना थांनानै मोसौ खौ थुखैलाङो आरो बेयावहाय मोनसे सल' खननाय दङ जोंनावहाय लाव जा फान्थाव जा बोसोरे बोसोरे हानजा हानजा होननानै खनलाङो आरो माने बिमा गायदे बायदि दा जा बिफा बलद बायदि जा होननानै आरो बेबायदिनो लांनानै औ बेबायदिनो लांनानै जोंनिया हगारनानै होयो बे मोसौफोरखौ हैखालि मोसौनि बैसागो खालै उदाङै जानो होयो आरोना बेबायदि उदांयै जानो होनायावहाय ओ मोसाफोरा थायो नालाय हाग्रा बंग्रायाव बेनिखायनो मोसा जों जाजानो गिनानै बे गाबखौ होयो होननानै फोथायनाय दं बर'फोरनि गामियाव बा बर' समाजावहाय मानि बा मोसानि गाबा फाख्रा सिख्रा नालाय गावसोर मा होनो बे गावसोर बायदि नु थों होननानै मोसौखौबो फाख्रा सिख्रा फोननानै बेबायदि हगारनाय जायो आरो जाहाथे मोसानि ओ खुगायाव गोग्लैया बिसोरो बेनि थाखाय बेबायदिनो बै ओ हानानै दोननायफोरखौ माखासे थेंअल जिरनानै माला सुयो बेफोरखौहाय जोंनिया लामाफोराव गलिफोराव बेफोराव थुनानै दोनो आरोना जाहाथे गाज्रि बारफोरा हाबफैनो हाया बेनि थाखाय होननानै फोथायो आरो औ बेनि अखानायैनिफ्राय से खालार खालिनिफ्राय जोंनिया बैसागोआवहाय सोरबाफोर न'खराव थैनाय दङब्ला बिसो औ बिसोरनि मुङावहाय ओ जि गोदान फिथाइ सामथाइ आरो बायदिसिना फिथाफोर एवनानै खोलाखैजा बावग्रोनाय जा जायो बावखांनायनि उनाव ओ औ जोंना बाथौआवहाय ओ बेबायदि बावथाय मुवा होयो होखांनानै ओ सोरनिबा गामिया ओरै खालामो माने मोनसे जायगायाव गेदेरफोरा गासि बो जमा जाहैयो जमा जाखांनानै उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ खुलुमो बेबायदि खालामा बाबो माबेबा माबेबा जायगायाव न'खर न'खर थांनानै बेफोरनिफ्राय बोर लाहैयो आरो बेबायदि खालामनाय जायो आरो औ बेबायदिनो फुंखा फुंखिबो जायो माबेबा गामियाव मोसौ बैसागोआव जायो माबेबा गामियाव से खालार खालि जायो आरो माबेबा जायगायावहाय ओ सात दिन थांबाथाय सात थारिक खालि जायो आरो बेखौहाय बिदिनो औ बे बे दिननिफ्रायनो जोंनाथ' जौ नङाबा जाया बैसागो होनोबाथाय बेबायदिनो बयनावबो जौ थायो बेबायदिनो जौ थाबाय बेनिफ्रायनो बे से खालार खालि फैसा बा माबा मोनसे बेबायदि मोसानायनि बदल लै लानाय जाया आरो ओरैनो फ्रियावनो जोङो मोसायो आरो बे खालि औ बेनि अखानायैनिफ्रायसो जोंनिया बैसागो मोसानायखौ सुरु खालामो। सिख्लाया सिख्ला सेंग्राया सेंग्रा बोराया बोराइ बुरैया बुरि बेफोरबायदिनो गाव गाबागाव बैसो गोरोबलायनायजों माने दल लायै दल मोसानो लालाङो आरो। बेबायदिनो बिसोर गावसोरनि खुगाजों रोजाबनाय गावसोरनि दामजुफोरजों लानानै मोसायो आरो। गोदोनि समाव होनो बैसागोखौहाय एसे दान रंजायोमोन होननानै नाथाय आथिखाल मुगायाव समजों गोरोबनांगौ जानायलाय समा खम जानानै फैनायलाय मुखुब थासेयाव जोङो बैसागोखौहाय ओ से मा होनो स खथाल' जोङो खुंनाय जायो आरो बेखौहाय दा बेबायदि जोंनावहाय खुंङो आरो नोंथांमोननियाव माबोरै खुङो खोन्थादो एसे।
दा नोंथाङा जेरैहाय बुंदों माने बिदिनो फ्राय नं गासैबो एखेयानो मान होनना बुङो जोंङो बैसागोआ जोङो सप्तासे जों फालियो बेनि गेजेरजों सप्तासे फालिनायाव माने नोंथाङा जिखिनि बुंलांबाय बेखिनियानो माने मोसानानै माने रंजानानै जा मागिबाय मागिना मोनबाय बा राङानो जा माइरं आंनो जा बेफोरखौ मा मोन्नानै जा माइरं मोन्नाय माइरं आरो जा रां मोननाय बेजों मा होनो जोंनिया बैसागोनि जोबथि बा जोबनायनि साननै उनाव बा जोबखालिनो बेफोरबायदि मा खाना जाना खाना जानाय जायो माने बै खांनानै मोननायजों खाना जायो आरो माने बा ओंखाम संबाय बा बेदर लाबोबाय बा जायखि जाया जौ बायनानै लाबोबाय बेफोरबायदि मा ओ बेफोरबायदि खाना जानाय जायो आरो थिग बेफोरबायदिनो बैसागु खो बिदाय होयो थिग बेफोरदिनो बैसागो जोबखांनायनि बासनि स्नि खालारनि उननिफ्राय माने गासैनिबो न'खराव मा आलासिफोरा फैनो हमो बा खुरमा बायबागै जेसेबां दङबा सोरहाबा बिजामादै दङबा बिजामादै सोरहाबा सोरबा आलासि दङबा बेफोरबायदिनो आलासिफोरा फैयो आरो। बैसाागो जोब खांनायनि उनाव गोबां माने आलासि जानो फैयो बेफोरबायदिनो बैसागु समाव नानि बेदरनि गासिबो माने गोबां जायो आरो बैसागु समाव जोंनि आसामाव मेनलि ओ बर'ल' नङा गासैबो जोंना बिहु बा एसामिसफोरा बिहु फालिबाय जोंनि बर'फोरा बैसागु फालिबाय बेफोरबायदिनो मा आरो गावबा गावब गावबाागाव फालिबाय आरो थिग बेफोरबायदिनो आलासि नेमाबो दंथारो जोंनिया बैसागु समाव जाथारो आरो जिखुनु जा खामानियानो जा सोरबा जब मावोब्लाबो सोरबा साख्रि मावोब्लाबो गासैबो मा फैनानै न'खराव बैसागोनि समाव नुजाथिफैयो। नुजाथि फैनानै मा बैसागुखौ जयै रंजायो आरो थिग बेफोरबायदिनो जोंनिया रंजालि फोरबो हिसाबै फोरबो हिसाबै जोंनिया फेस्टिभेल हिसाबै बैसागो बैसागोथ जों मेन हिसाबै फालिबाय थिग बेफोरबायदिनो जोंनिया मागो मागोआबो मोनसे ओ जोंनिया मागो बैसागो होनना बुङो मागोआबो जों थिग बेफोर बादिनो मा से मागोनि सिगां मा खालामो सुबुंफोरा जोंनि आसामाव गासैबो मा बर'आनो जा बा गुबुन हारियानो जा बा गासैबो मा खालामो भेलागुरु बानायो आरोना बैसागोनि मा स मोनसे सिगां बा ओ जिबा साननि सिगां मा गासिबो माने भेलागुर बानायनानै दोनखायो आरो फेलागुरखौ माजों बानायो होनना बुङोब्ला जोंनिया जिगाबानो जा बा जोंनिया थालिर फस्लायानो जा बा जोंनि ऐ मा होनना बुङो नारायानो जा गासैबो जाबोरफोरखौ बुथुमनानै मा औवाजों मा होनना बुङो औवाजों जोङो सोरबा गिदोर बानायो सोरबा फिसा बानायो थिग बेफोरबायदिनो सोरबा बनजोंबो बानायो ओ टाउन नोगोरफोरावथ आरो जायगा बारा गैया नालाय फिसाबो बानायो आरो जेराव दुब्लि गोदिर जायगा दङ बेवहाय गोदिर गोदिर बानायो बेबायदिनो मा बेलागुरखौ मा बानायना दोनो आरो मागो मागोनि सिगाङावनो थिग बेफोरबायदिनो बेलागुरखौ जोङो मागोनि सानसे सिगाङाव मा से मागोनि सानसे सिगाङाव मा सावनानै होयो बा आनान गसाइखौ गिबियाव सिबिग्रोयो फेलागुरखौ ओ माने गिदिङो आरो सोर सोर गिदिङो सोरबा माइरं सारो सोरबा आलारि बाथि सावो थिग बेफोरबायदिनो सोरबा फैसा होयो फैसाजोंबो फैसा होनानै मा खुलुमग्रोबाय बेफोरबायदिनो माबा मागो फोरबोया जाहाथे मोजां मोजां थांथो होननानै बेयाव मा खुलुमो खुलुमनानै मा आनान गसाइखौ नाम गाबज्रिनानै बेखौ बेलागुरिखौ सावना होयो सावखांनायनि उनाव गासैबो मा ओ मा होनना बुङो दुगैखांनानैसो सावो दै बेखौ बेलागुरखौ माने गोबाङानो सा नों गोबाङानो मोनसे फोथायनाय दङ जे बेलागुरखौ जुदि सावोब्ला सावनानै बे औवा होनाय जों बेयो माने दुगैयाबा बेरनानै सिदिरनानै गोलैयो होननानै मोनसे फोथायनाय दङ गोबाङानो बेनिखायनो मा गासैबो दुगैस्रां लोबस्रां गोसो गोस्रां खालामनानै सावो आरो थिग बेफोरबायदिनो बेलागुर सावखांनायनि उनाव ओ माने ओ बेलागुर सावखालिनो बे खालिनो माने गोबाङानो मा गोबांनि न'खरावनो फिथा सावो फिथा सावोब्ला मा ओ अन गुनदै बेखो देनानै फिथा सावबाय फिथा साव बेलागुर सावखांनायनि उनाव गोबां गथ' गथायफोरा मा ओ गामि गामि फिथा मागियो ओम दानि आगोल मागियोमोन आरो दा एसे मागिनाया खम जाबोबाय थिग बेफोरबायदिनो न'खरनि खा थिनि सुबुंफोरा न'खराव थांनानै मा साहा लोंहैयो फिथा फिथा मागिनानै फिथा जायो बेफोरबायदिनो मा मागो बैसागोखो गोबाङानो मा बिदिनो फालियो आरो माने थिग बेफोरबायदिनो मागोनि समाव गोबाङानो मा खालामो ओ खेला गेलेयो फैसा दागा बुननायानो जा बा गुबुन ओ जिखुनु जा खेलाफोरखौ मागोनि समाव गेलेनाय नुनो मोनो लोगोसे गामिनिफ्राय गुबुन गुबुन जायगायाव थाहैनाय बा खामानि मावनो थाहैनाय बा साख्रि मावनो थाहैनाय बेफोरो मा मागोनि स समाव न'आव नुजाथियो गासैजोंबो जमा फिथा सौराय जानो थाखाय मा नुजा यो जायनि थाखाय मागोनि समावबो एसे रंजानाय फैयो आरो माने बे समाव आंखाला एसे खम जायो सुबुं माहारिनि गासिबो माइ माइरङा मा थोजासे थायो। बेनिखायनो मा बे समाव माने गोबां आरो गासैबो ना बेदरनि जा माबानि जा गासैबो औ थोयो आरो गासो जेनेबा नखराव इसेबां खाला नुजाथिया आरो नंगौ अ दे ओमबा नोंथां दोनथ'नोसै ना दे